औ नोंथाङा खोनादोंना आंनि भइसखौ अ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
थ' जेबो खालामाखै आलाय। जिरायगासिनो दं।
अह।
नोंथाङालाय मा खालामदों? बोथोरफोराथ' बिराद गरमानो होनजायो दा जोंनि जायगायावहाय। नोंसो नोंथांनियालाय मा मा खालामगासिनो दङ दालाय?
आंबो नै ओरैनो दंथ'यो जोंनियाबो बोथोरा जोबोद गरम अखानि बिबाङा बिराद खम देग्लाय आङो आङो नों नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो जोंनि आइजो माहारि जोंनि समाज आइजो माहारिनि सायावसो सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ फन खालामनाय जादों आरो सावरायजागोन ना नोंथां औ उम नोंथांनि बायदिब्ला उम जोंनि समाजावहाय आइजो माहारिया माहारिखौ दावगानाय नुदोंना नुवाखै बा नुदोंबा माबोरैहाय दावगानाय नुदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय
ओ औ जोंनि नि हारि ना
औ औ हारिल' नङा जोंनि समाजावनो
औ औ औ जोङो औ माने जोङो गोदोनि दिनाव नायनो थाङोब्ला जोङो माने आइजो माहारिखौ बारा दावगानाय नुनो मोना खैमोन दानि जुगाव माने दानि मुगायाव बांसिनै दावगायनो दावगानायखौ नुनो मोन मोनो जेराव ओ फरायनायाव होन सासे लिदार जानायावनो होन खामानि हाबा हुखा मावनायावनो होन जोंनि आइ फोरखौ माने दानि दिनावहाय बांसि सिन दावगानायखौ नुनो मोनो आरो सिगांथ' माने बिदि थायोमोन ना जेरै समाजाव ओ फरायनो माने इदि फरायनो थाखा खाय सान्स होआमोन हिनजावफोरखौ खालि सानोमोन जे हौवाफ्राल' न'खरनि दैदेनगिरिखाय बिसोरल' फरायनांगौ हिनजावफ्रा न'आवनो मावनानै थाबाय थानांगौ बेफोर बेफोरखौ सानदोंमोन आरो नाथाय दानियाव मा ओ हिनजाव फ्राबो
मावनो हायो फरायनो हायो दानि साननाया माने एसे समजों लोगोसे एसे आवगायबाय साननाया बिसोरनियाव औ
आरोना जोङो सिगांनि खोथाखौ सानोब्ला आरो दानि खोथाजों जुदि रुजुयोब्ला समजों आरो मुगाजों खारफानानै माने गोबां सोलायनाय जोङो नुनो मोन नङा होमबा नोंथां सिगां सिगांनि समफोरावहाय जोंना आइजो माहारिफोरखौ सोलोंथाइनि मोनथाय बा गावनि गावनि मोनथायाइनिफ्राय जानगाराव दोननाय जायोमोन नङा होमबा सिगांनि समावहाय सिगांनि समावहाय आइजोफोरखौहाय ओ सोलोंथाइनि बिथिङावनो बुं बा माबा मोनसे गावनि थांखि लानायनि बिथिङावनो बुं बेयाव माने आबुङै उदां होआमोन आरो सिगांनि समावहाय आइजोफोर खौ न'आव थानानैनो खामानि मावबाय थाजानायखौ लुगैयोमोन आरो माखासे न'नि माने फाथब्रै खनायावनो थानानै बिथांमोनहा जिउ दैदेनलांनो गोनां जायोमोन आरो। नाथाय नाथाय आथिखाल मुगायाव मा जाबाय सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो आइजोफ्रा जौगाबाय जौगानानै जोङो दिनैनि दिनाव बा आथिखालनि दिनावहाय जोङो आइजोफोरखौबो साख्रि बाख्रि बा रांखावरि खामायनायाव हौवाफोरखौ मदद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो मा जायो आरो दा-दानि मुगायावथ' गो बाङानो हिनजाव माहारि बा आइजो माहारिखौसो बांसिन साख्रि बाख्रि बा फरायनाय लिरनाय सोलोंथाइ कलेजानो जा इउनिभारसिटि यानो जा स्कुल फरायसालियानो जा बा समाज दैदेननायानो जा जों बां सिनानो आइजो माहारिखौ नुनो मोनो। जाहोनानो जाहैबाय बिसोरखौ जोङो सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना दावगाबाय सुबुं अनजिमानि बेलायावबो फरायनाय लिर नाय बा अफिस दालत बेफोरावबो जोङो आइजो माहारिखौ जो बांसिन नुनो मोनो आरो दा नोंथांनि ओनसोलावहाय आइजो माहारि फ्रा माबोरैहाय जौगादों बा सिगांनि रुजुनायाव माब माबायदि सोलायनाय नुनो मोन्दों नों ङा एसे फोरमायगोन ना?
औ नोंथां औ माने जों जोंनि जायगाफोरावथ' माने नुनो मोनो फरायनाय लिरनाय बेयाव बे बिथिङावबो माने आइजो माहारिया जेरै क्लास माने फरायनायावबो सिगां सिगां दावगानायखौ नुनो मोनो आरो हौवासाफोरनि अनजिमाया बहुत खम जाबाय। बिसोरो आजिखालि माने जेरै दे जुवा बेफोरबायदि गेलेनायनि थाखायनो बिसोरो उन जानानै थालांनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
आइजो फोरा बांसिनै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिना नै ओ फरायनानै आरो माने गावनि साहसखौ बारायहोनानै बिसोरो माने ओ ओ साख्रिफोरखौ बांसिन मोननो हायो आरो। फरायनानै दावगालांनानै बेखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव। औ
आइजोफोरानो बांसिन जौखोन्दो लानानै आनजादफोराव उथ्रिनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा। सिगांनि सिगांनि सम फोरावहाय आइजोफोरखौ खाबु होनाय जायाखैमोन। बेफोरबायादि जुदि खाबु होनायमोनब्ला सिगांनि फ्रायनो आइजो माहारिया बेसेबांबा मा दावगागौमोन आरो जों बेखौहाय साननो हायो आरो। आथिखालावथ' सो सोलोंथाइ नि बिथिङावहाय आबुङैनो उदां जाबाय। गोसोबादि खालामनो हायो गावनि थांखिखौ गावनो लानो हा सै आरो जोंनि गेजेरावहाय डक्टर इन्जिनियार बेबायदिनो सो माखासे साख्रि बाख्रि बेफोरावहाय जोङो बिथांमोनखौहाय नुनो मोनो। आरो न'खरनि रांखावरि रांखावरियावबो हेफा हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि बिथिंजों लोगोसे जोङो आइजो माहारिफोरनो दा न'खर सामलायनो थाखायबो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा न'खर गंसेखौबो आथिखालनि मुगायावहाय सालायलांनो हाया जायो। जेरैहाय जों बिदिन्थि होनो हायो हमनानै ला सासे आइजोआ गंसे न'खराव जुलि जानाय लोगो लोगो सानसे नङा सानसे फिसा फिसौ खांनो गोनां जायो। बेनिफ्राय बे गथ'खौहाय मोजां लामाजों जोङो दैदेनलांनोबा जोङो मा गिबियावनो मा जानांगोन बिमाया बिमा बिमानाव सोलोंथाइ थाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो फिसाखौहाय मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
न'खरखौ जेरैबदि सासे सोलोंथाइ गोनां आइजोआ न'खर गंसेखौ जेरैबादि खाबथानानै लाखियो। बयखौबो जोथोन लानो गोनां जायो। बिहाव बिखुनजो हौवा बिबोनां बेनिफ्राय आरो गथ' गथाइ फारफ्रोमखौबो लानानै लानानै बिथांमोना दावगालांनो गोनां जायो आरो जुदि सोलोंथाइ गैयै आइजो आइजोनि बिथिङावहाय जुदि न'खर सालायलांनो गोनां जायोब्ला गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो। दा नोंथांनि नोजोरावहाय सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ सासे आइजोनो बेसेबां गोनांथि नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायलाय।
आइजोफोरनि थाखाय आइजोफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला सोलोंनायाथ' माने गोनांथियानो माने गावनि सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ जिउ खुंनो थाखाय सोलोंथाइनि गोनांथियानो जाखायो। जेराव ओ सोलोंथाइ गैयाबोला
औ। जोङो थांनानै थानोनो हाया जानानै फैबाय नङा होनबा आथिखालावहाय सोलों सोलोंथाइनो जोंनि सोरांनि गुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेरावबो माने सुबिदाखौनो मोनलिया आरो आथिखाल मुगायावहाय मानोना ज जोंना सोलोंथाइनि अनजिमाया बांबाय, माबा मोनसे जोङो हमनानै ला ओ साख्रि बाख्रि बा माबा मोनसे खामानिनि मासिफोर फैयोबा पस्टफोर फैयोब्ला जोङो गोबां रोजा रोजा, आ सोलोंथाइ गोनां आइजोफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनो। पारसेन्टनि सायाव जौखोन्दोनि सायाव सोनारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जायनि पारसेन्ट बा जायनि रोंगौथिया बारा बैफोर आइजोफोरासो बै पस्टआव बा मासिखौहाय मोननो हानायखौ जोङो दिनैनि समावहाय नुनो मोनदों आरो। माने गावजों गावनि गेजेरावहाय कम्पिटिसन जाबाय, नङा होमबा? नों
औ औ नंगौ नोंथां
सोलोंथायाइया बेनिखायनो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैबाय आरो। इयुननि थाखायबो आरो आथिखाल दा सोलिबाय थानाय समनि थाखायबो। थाखायबो सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरो। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो खोमसि मोनसे खोमसि खथायावहाय हाबनानै थानाय बायदिसो। जायजोंनो मेजोंनो जोङो माब्लाबा समावहाय थगायजानो गोनां जायो बुंजानो गोनां जायो ना नाथाय सोलोंथाइ गोनां आइजोफोरखौ बेफोरबायाददि जानला मानला थगाय थगायनो हाया बुंनो हाया बेबायदि जायो आरो। दा जोङो सोलोंथाइ लानाय जेसेबांखिनि आइजोफोर जोङो दा आथिखालावहाय नुनो मोनदों, बिथांमोना गासैबो जौगानाय बबेबा नङा बबेबा मासियावहाय हाबनानै दङ बिथांमोनहा। गावखौनो गाव एंगेज खालामनानै दोनदों नखर आरो समाज हारिफोरखौबो जोङो दैदेननायखौ नुनो मोनो आरो गोबां आइजोफोरानो मा जादों आथिखालावहाय लिडारशिप दैदेनगिरि महरै गसंख्रांनो हादों। आरो गोबां आफादफोरबो आइजोफोरनि गेजेराव गोबां आफादफोरबो, माखासे दानायखौ जों नुनो मोनदों सोलोंथाइनि बेलायावहाय माबोरैहाय सोलोंथाइ होनांगौ, बा आइजो माहारिफोरखौहाय माबोरै जौग जौगा होनो हायो बेनि सायावहाय गोबां सावराय सावरायनाय माखासे आफादफोरबो दङ। बेजों लोगोसे गोदोनि समावहाय आइजोफोरखौहाय माखासे खान्थिफोरजों बा नियम नितिफोरजोंहाय खानानै दोनदोंमोन। जेरैहाय जोङो सोलोंथाइ बांनाय लोगो लोगोनो, जोंनि गेजेरावहाय हाबा जायोब्ला नाथाय, धोन हरफानो गोनां जायोमोन बेफोर हुदाया लासै लासैनो जोबलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनैनि समावहाय।
उ
नों सिनि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदि जाथाय बा बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिनांदों नामा? नोंथाङा एसे खिन्थालाय।
बेफोर बायदि जेंनायाथ जोंनि जायगायाव सिगां समाव दंमोन। नाथाय दा बेफोरखौ बाला बारा नुनो मोननाय जाला आरो।
बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि थाखायनो जादों नङा नङा होनबा? सोलोंथाइनि फारसे जौगानायनि थाखाय थाखायनो दा बेफोरबायादि नेम खान्थिफ्रा लासै लासै गोमालांनो हमदोंसै आरो। दे होमबा नोंथां। ओ जोंना समाबो जाबायना जों गोबां सावरायबाय। ओमफ्राय बे उननि समफोरावहाय लोगो मोनबाथाय फिन खेबसेबाव सावरायफिननाय जागोन दे दे होमबा दोनथनोसै दे। औ